हेलौ अ नोंथाङा ओरैनो दंना?
औ दं नोंथां।
दसे सम बर'नि ओंख्रिनि सायाव रायलायनो हागोन नामा?
औ रायलायजागोन नोंथां
अ दे नोंथां बर'नि ओंख्रिनि सायाव रायलायनो सानदोंमोन आरो नों थांदों माने दा
औ रायलायजागोन नोंथां
ओं ओरैनो नोंथाङालाय मा मा ओंख्रि संनो रोङो
आंथ' बेफोरबायदिनो संयोसै माने बर बर'नि ओंख्रि बिनि सायाव अ ब बर'नि ओंख्रिखौ ना
औ बर'नि ओंख्रिखौ
बेफोरबायदिनो आंथ' बारा इसेग्राब संनो रोङा संनो रोंनायालाय आं बांसिन माने माबाखौल'सो संनाय जायो अनलाफोर बिदिनो ओरैनो अनलाफोर संनाय जायो बिदिनो सबाइफोर संलाबायनाय जायो
उम उम अ नोंथाङा सबाइखौ बोरै सङो?
आं सबायखौ माने जेनेबा दानि जुगावथ' माबाखौ मोनखायोसै ना?
ओ
बे सबायखौ फु फुखानाय माने जेनेबा मा होनगोन बेखौ ओरै नारख्रेबखानाय माबा सायखानाय बादि बेखौ मोनोसै ना बेखौ मोनोसै ना थ' आङो माने बे बेदरखौ बेदरजों सङोब्ला आरो बेदरखौ संगो ओरैनो एव उरनानै बिनि उनाव मोजां एसे एवनानै थाव संख्रि बानलु होनानै आरो अ बेबायदिनो दै होनानै होनाय जायो आरो दै होनानै सबायाइखौनो
ओ ओनथां सबाय खौ गिबियाव बेवहाय जोङो माबायाव कुकाराव माबा गोरना लाबा एसे मोजां साबसिन जायो खोमा सबाइ संनाया
औ जायो नोंथां आं माने जेनेबा बिसिग्रााब बिदि खामानिखौ
अ अ अ ओरैनो नोंथाङा खारैखौ माइदि जाजायो मिथियो नामा
औ खारैखौथ जेनेबा जोङो माने खारै खालामनो बुङोब्ला जेरै बे था थालिर बि थालिर बिफांनि जि फस्ला
ओं
फोरखौ माने गोबांसिन गोबां सम माने गोबां सम माने जेनेबा सानथाम सानब्रैसो सानदुुंआव मोजां फोरान फोरानबाय थानानै फोरानबाय थानानै रानख्रेब होयो आरो आरो जे जेब्ला बे रानख्रेबो बेखौ जोङो मोजां मोनसे जायगा साफा जायगा लानानै जेरै जेनेबा सिला बेफोरखौनो हमना हमना ला सिलाखौ साफा सिबस्रो सुस्राजोबनानै साफा खालाम नानैहाय बेयाव ज खालामनानै मा ओ बे जों जि फोरानना दोननाय रानख्रेबनाय थाल थालिर फस्ला बेखौहाय सावनाय जायो आरो सावनानै आरो बेखौ माने माबाखौ गुन्दैखौ ज खालामो आरो गुन्दैखौ ज खालामनानै दै दै एसे एसे लानानै माने बे खौ गल महर होनाय जायो आरो गल माने दानाय जायो आरो
ओम
माबाखौ हाथफ्लाखौ
हाथफ्लाखौ
औ आरो बिनि उनाव हाथफ्लाखौ दानानै गल खालामनानै बिदिनो जेनेबा हमना ला नालेंखर खुरै नालेंखर माने जेनेबा नालेंखरखौ जाखांना जोङो ओरै गेजेरजों थुब्ला खालामो ना खावनै
ओं
बेफोरबायदि खा बेफोर बायदिखौ बेखौ लानानै माने बेखौ लानानै माबायाव
बिदि फसंनाय जायो आरो ना
ओं बेयाव माबाखौ ओइ जि जि खालामनाय माबाना
ओम
हादो माबाजों मा होनो हाथफ्लाजों खालामनाय जि लद्रा बेखौ बेखौहाय बिनि सायाव दोननानै
बिदि फसंनाय जायो उम औ औ आंबो माने एबार खालाम नायनो सानदों माने
औ नों औ नोंथाङा नोंथाङालाय मा मा संनो रोंगौ?
आं बेखौनो रोंगौ मा होनो सबायजों सबायथ थाबाय। ओमफ्राय ओरै अनला रोंङो। ओमफ्राय नारजि नारजि अमा बेफोरखौ संजोबो आं।
औ
अ अनलाखौ?
ओं
हेल अनलाखौ अ अनला संनो होनबाथ ओ खोनाबाय। अनला होनबाथ जेनेबा जोङो गिबियावनो माइरंखौ दैयाव सोमना लाग्रोबाय दसे।
औ
दसे सोम खोनादों दा?
औ खोनादोंं नोंथां।
हेल
औ खोनादों।
अनला गु ओ माइरंखौ गिबियाव सोमना लाग्रोबाय दैयाव। बिनि उनावहाय जोंङो माइरं संनायनि उनाव उनावहाय दसे सोमाहाबना दोननानै गाहेनाव गुन्दै खालामग्रोबाय। माइरंखौ। बेनि उनाव हमना ला नोङो बेदर सेदरजों संनोबा ओरैनो बेदरखौ एवग्रोबाय एवनानै बेदरा जेब्ला एसे राखाब राखाब जायो एसे माबा जायो जेब्ला बे समाव नों दै होगोन ना बेदराव बेदराव दै होनानै बेदरनि बिनि उनावहाय बे जों देखाना लानाय माइरं गुन्दैखौ दैयाव होनाय जायो माने बिदिनो ओमफ्राय होखांनायनि उनावहायहाय एसे एरबाय थानांगौ जायो माने मानोना बे जों जा ओ गुन्दै होदोंना अनला गुन्दै बे गुन्दैया नङाबा सिथाबो सिङाव ओंखायनो एरै एरै एरै एरदो संख्रि बानलु साखिदो उनाव लास्टआव आरैनो जाबाय बियो।
औ
नारजिखौथ मायदि संओ मोनथिखायो खोमा नोंथाङा?
एसे फोरमायना होदो नामा बेखौबो नोंथां?
नारजिखौबो
औ।
बेखौ बुंनो थाङोबा गिबियाव बे नारजिया बिलाइआ बेखौ जोङो रुगोन नांगौ माने रुगनानै जेब्ला बे रुनायाव जोङो खारै होनांगोन नानो एसे।
औ।
उम रुग्रोबाय बेखौ एसे गेब्लेबाथाय खांनानै दोनथ'बाय आरोना साइदआव ओमफाय बेयाव हमना ला बेदर बेदरदजोंसो जाखायो नालाय जों बर'फ्रा बांसिनानो। बेफोरखौथ' बेदरखौ एवबाय बेदरा बेयावबो जेनेबा आं अमाजों अमा मेजेमजों बेदरखौ जेब्ला एवो बेबो बेदरा एसे मोनां मोनां जाबाथाय मोनां माने मोनांद्राय नङा एसे राखाब राखाब जाबाथाय बेयावबो नारजिखौ होनानै ग्लब ग्लब गोदौ होदो आरो ना बिदिनो गोरलै गोज जा गासिबो संङोलाय आरो
बिदिनो बर'नि मैगं खोनो बे नारजि नारजि अमा आरो अनलाजो दाव
उम बेफोरनो आहा नोंथाङाबो रोंगौ जानांगौ फ्राय बर'नि ओंख्रिफोरखौनो संनो?
औ ओमफाय एस एनैखौ रोंफ्रामो आंबो औ।
अ आजिखालि आरो ओमफाय मा मा रोंबावो नोंथाङालाय संनो?
आं बारा एसिग्राब रोङा रोंनायालाय नोंथां।
ए।
ओ नोंथांआ ओ सबायजों साम'जों जाफेरबाय नामा? खोनादों ना नोंथां? उम। उम। मा दान्नांगौ आं दानाखैनो नै आंना दाब